हेल' औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों
औ ओ गोजोन सानजौ फुंनि नोंथांसिम सा हामलाय औ
औ दे बुंदो
जों मा आ दा जों दा आबादनि बागै सावरायनोसै होनबा नङा होनबा नोंथां
औ औ औ
औ
नोंथाङा खोन्थाग्रोदो नोंथाङा आबादनि बागै मा मिथिगौ
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दा आबादनि बागैजों आं बुंनोसै आं खोनासंलांदो खोनासंलांदों नोंथाङा जेरैहाय आबाद होननानै बुंङोबा जों जेरैहाय जेनेबा दैज्लाङाव ओ जों जेरैहाय फोनो एबा जों जा जों जेनेबा माइज्लि दोनो आरो जोङो बे माइज्लिखौ जोङोहाय जेरैहाय जोङो बेखौ बे माइज्लिखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनांगोन ओ बेखौ जोङो साननै सानथाम एबा सप्तासेनि थाखाय बे माइज्लि बेखौ जोङो सोमना दोननानै जोङो बे बोरियाव जोङो थिखांनानै बेखौ थास'लाय एबा जोङो थास'लाइ एबा लाइ बिलाइजों एबा जोङो बेखौ जोङो बेखौ खोबना दोनांगोन। आरो खोमनानै दोननाय जेब्ला बे माइआ जेब्ला गाजा बेरो
बेखौ खोबनानै दोननायनि जाहोना जाबाय बेखौ माने खोबोबाथाय माने थाबसिन गाजा बेरस सिनो आरो। खोनाबायना नोंथां? औ बेखौ माने खोबनानै दोनोबा बे औ बे गाजा बेरो बे जेब्ला गाजा बेरो अब्ला जोङो बे खौ जोङो बे आ फोथाराव लांनानै जेरैहाय जोङो ओ ट्रेक्टरजों हालेवनाय एबा मोननाय हायाव जों बेखौ लांनानै बे माइखौ जोङो सारनानै दोननांगोन जेब्ला सार आन्दाय जनानै जेब्लाथाय बे हाया जेब्ला बे खोथियाया जेब्ला रजोबो बेखौ जोङो फोथाराव ओ फोथाराव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय बांद्राय दैबो नङा जेनेबा बेबायदि रानस्रावबो नङा बेयाव लांनानै जोङो फोमोननाय एबा ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायगायाव लांनानै जों बेखौ खोथियाखौ बुनानै जों ओ बेबायदिनो गायैनांगोन आरो आ बे खो जोङो जेब्ला जेब्ला माइया जेब्ला जोङो फोयो जेब्ला जों माइखौ गायो अब्ला जोङो बे बे गायनानै जेब्ला जोङो बेखौ बेनिफ्राय जोङो माइ मोननाय जायो औ माइनिफ्राय जोङो जेरैहाय माइरं मोनो ओ बिदिनो माइरंखौ जोङो जेरैहाय
आदसा बुंग्रोदो बुंग्रोदो।
औ माइरंखौ जोङो जेनेबा जोङो माइरंआबो माइआबो गोबां रोखोमै रोखोमैनो दङ। जेरैहाय बुंनो थाङोबा जेरै आं मोनथिनायाव जेरै जोसा माइरं नङा होमबा नोंथां माइब्रा माइरं।
ओम।
आरो बेबायदिनो रनजित गोबां रोखोमनि दङ आं जाखिनाय बेखौबो बुंदों। जोङो नुबोदों जे जों गोदो औ।
आं मिथिनायाव माने माइ गायनायनियाबो जेनेबा टाइम थायोना। माबेबा माइखौ सिगाङाव गायग्रोनांगौ माबेबा गाय माइखौ उनाव गायग्रोनांगौ बेयो माबायदि जायो?
औ नंगौ नोंथां बे बेयो जाहैबाय ओ दैज्लां आरो मेसें थायो। जोङो दैज्लां माइ ओ जों दैज्लां टाइमावहाय जोङो दा जेरैहाय जोंनि जेरै रनजित बेबायदिनो जोसा माइब्राखौ जोङो बानाय बांसिन बेखौ जोङो ओ दैजलां बोथोर बोथोराव गायनाय जायो। आरो मेसें बोथोराव ओ अ गायनाय माइयानो जाहैबाय ओ बेखौ आङो नामखौ बावबाय। बेखौ जोङो माने मेसें बोथोराव माने माइखौ जोङो मोननै माबायाव गायनाय जायो आरो मोनसे मेसें आरो मोनसे दैज्लांआव आरो।
आदसा।
बेखिनियानो आंनि मिथिनाय आरो।
उम
नंगौ। आरो जोङो माइरंनिफ्राय जोङो जेरै गोदो गोदोनि फ्रायनो नुबोनो मोनदों आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो माइनिफ्राय जोङो मा जोंनि धोरोमारि लोंग्रा जेरैहाय जौ जोङो जौ जेरै जों माइरंनिफ्राय जोङो जौबो बानायनो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो माइ जोस माइब्रा होननानै बुङोबा जोङो जेरैहाय जो फिसिखानाय दोननाय जेरै जौ बिदै।
उम
बेनिफ्राय जोङो जौबो मोनो आरो। ओ बेखिनियानो आरो, आरो जोङो जोस सा जोसा होननानै बुङोबा जोङो जेरैहाय जोसायाबो ओंखाम सङोब्ला बे ओं ओ बे माइरंनिफ्राय मोननाय जो साया जेरै जोबोद मोदोमो आरो।
उम आदसा नोंथां ओ मोना ओ माइरंखौ माइरंनिल' आबाद खालामो ना? आरो गुबुन आबादबो मावबावो?
औ नंगौ नोंथां। जोङो आबाद होननानै बुङोब्लाथाय जोङो ओरैनो माइरं जोङो माइखौल' मावा जों ओरैहाय ओरैनो जेरैहाय जेनेबा न'आव न'आव जों जेरैहाय एबा जेनेबा जानो थाखाय जों बिदिनो एसे एसे जेरैहाय लेस्रा बेबायदिनो भिन्दि ओ बिदिनो पाट केेरेला ओ बिदिनो एसे एनै जों खेथिखौ मावनाय जायो आरो।
आदसा बेफोरखौ माबायदि गायो?
औ नंगौ नोंथां। बेफोरखौ गायनायनि जाहोना ओ जोङो बेखौ ओ खदाल एबा जोङो हालिजों एवनानै
जों बेखौ ओ जोङो भासाखौ जोङो मोनहोनानै लाग्रोनांगोन। आरो जेब्ला हाया मोनो अब्लाथाय जोङो बेखौ जोङो बाजारनिफ्राय जोङो फुलि एबा बेगर बेगरखौ लाना फैनानै जोङो बेखौ ओ जोङो गायनांगोन एबा फोनांगोन आरो जेब्ला
आदसा
बे बेगर खिलियो, अब्ला जोथोनै लाखिनांगोन नायफा साफा खालामनांगोन बेबायनो नांगौ टायमाव जोङो उन्दै समाव बि दिनो हासार होनांगोन बेखिनियानो।
आदसा ओ नोंथाङा ओ आबादनि थाखाय ओ मदान ओ जेनेबा दानि गोदान जुगनि ओ माबा आइजेंफोर बाहायो ना? गोदोनि बेफोरबायदि ओ आइजेंफोर थुनल' बाहायो।
औ नंगौ नोंथां। नोंथां सोंनाय कुइसनाबो जोबोद गोनांथि नंगौ। ओ दाथ' बुंनो थाङोबा नंगौ नोंथाङा सोंनाया कुइसना जोबोरै थ्रु। मानो होनोबा दानि आथिखालाव मानसिफोरा दाथ' ओ मा होनना बुङो थाब एबा गोख्रोंसिन जानाय खामानिखौसो नायग्रोयो नंङा होमबा नोंथां। ओ ओ गोदो थ' जोङो बांसिनानो जोङो मोसौजों हालेवनाय जायोमोन। दाथ' जोङो मोसौजों हालेवनायखौ खम नुनो मोनबाय। मानो होनबा जोङो बांसिनानो दा जोङो थेक टरखौनो बाहायनो हमो आरो। माने जोङो मोसौजों जोङो सानसेयाव जों सानसेयाव माथ्र' जोङो नै बिघा एबा थाम बिगाल' हेवनायमोन। दाथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला ट्रेक्टरजोंनो जोङो। थामजि बिगा, ब्रैजि बिगा, बाजि बिगा जोङो माने सानसेयावनो जों माने एव एवनो हायो आरो जोङो।
उम
औ नंग
सा ओ नोंथाङा आबादखौ जास ओ गावनि न'आव जानो थाखाय बाहायो? ना बेनिफ्राय माबा मोनसे फान नानि प्रफिट मोननो थाखायबो बाहायो।
औ नंगौ नोंथां। ओ जोङो आबाद होननानै बुङोबा जों जेरैहाय जेनेबा ओ जोङो माइ आबाद होननानै बुङोबा जोङो गावनि न'आव एबा ओ जोङो जाखिनि बोसोरसे बोसोरसेखौ जोङो जेरैहाय न'आव जानो थाखाय जोङो बेखौ जमायना लानाय जायो ओ हानाय जायो।
आरो जोङो जेरैहाय ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव बुंनो थाङोबा। जेरैहाय जोङो लेस्रा बेफोरखौ जोङो माने गावनि नांगौखिनि जा अबावबा थां थांनाय अबावबा जेनेबा गावनि बेमार आजारनि थाखाय हेफाजाबाव ओ जिया जा एसे मोनो रां रां मोनो बेखौ जोङो फाननानै अनसुंथाइ मोननो थाखाय जों बाजाराव एसे-एनै लांनाय जायो आरो।
ओम ओमफ्राय ओ नोंथाङा दि बेफोरबायदि ओ आबाद मावनाय खामानिखौ मावो बेयाव ओ मा मा चेलेन्जेस ओ माने माबानो गोनां जायो जेनेबा माबा मोनसे जेंना फैयोब्ला बेखौ माबोरि ओ माने सुफुङो आरोना? बेफोरबायदि आबाद मावनायावथ' गोबां जेंना फैनो हायो। जाय जेरैहाय ओ अखा बांद्राय फैयोबा फैयोब्ला ना माइ आबाद मावनायाबो गाज्रिबो जानो हायो। आरो अखा गैयाबाबो गाज्रि जानो हायो। एनिफ्राय जेन'बा ओ नोंनाव एम्फौ बायो। हाग्रा फैयो ओमफ्राय बेफोर ओ माने ओ माबेबा समाव बिदिनो बिफाङा गाज्रिबो जालाङो आरोना। इफोरखौ नोंथाङा माबोरै माबा मोजां खालामो माने
औ नंगौ नोंथाङा औ नंगौ नोंथां सैनाया कुइसना सैथो जोबोद नंगौ ओ जोङो जोङो बे बे खेथिखौ जेरैहाय नोंथाङा दा जेरैबो बुंना गालांबाय जेरै जोङो बे खेथिखौ जोङो गायनाल' दोनब्ला जाया। बेयाव जोङो ओ जोङो बेबायदिनो नायफा नायफा होबाय थानांगोन जेरै जाय जेरैहाय नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय जेरै एम्फौ जादों बे एम्फौ जायोबाथाय जोङो बेखौ जोङो जोङो नायफा नायफा नायनानै जों बेयाव जोंहा मुलि सारनो नांगोन टाइम बे जोथोन लानो नांगोन बिदिनो जोङो हासार होनो नांगोन। आरो माइ आबादनि बेलायाव बिदिनो जेरैहाय अखा अखा जुदि हानानै जुदि बांद्राय दै जायोबा बे दैखौ जोङो हगारनो थाखाय जोङो जेरैहाय मोनसे सुबिदा नायनानै जों बेखौ गोथौ एबा गोथौ जागाथिं जोङो दंग' एबा नाला जावनानै जों बेखौ दैखौ जोङो नागार हरनायनि ओ जोङो खाबु एबा सेस्था नाजानांगोन आरो आरो जोङो माइआव जुदि हाग्रा जायोबा बे माइखौ जोङो बे हायाव हाग्रादायबाथाय जों बेखौ फुनानै होनांगोन आरो।
ओम आंथ' दा मिथिनायाव औ दे बुंग्रोदो नोंथाङा
औ नंगौ नोंथाङानो बुंग्रोलाय मा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा
अ आं माने आंबो जेनेबा आंनि खाथियाव आबाद मावनायफोरखौ नुदों आरोना बांसिनानो बेफोरबायदि हाग्राखौ फोथैनो थाखाय माने मुलि बाहायो आरो ना केमिकेलनि मुलै बाट बेफोरबायदि मुलि होनायजोंथ जुदि हाग्रायानो थैयोबा अब्ला बियो माइ खौबोथ' माने एफेक्ट खालामनो हायो होमबा बेयाव केमिकेल होनायाथ' गाज्रि खोथा जागोन होमबा बेखौ केमिकेलखौ होआबा नोङो माबोरै बेखौ मोजां खालामनो हागोन
औ नंगौ नोंथां बेखौथ' नोंथाङा जेरै सोंबाय बेखौथ' उफाय गैया जों मानो होनबा माने जेरैहाय नै बिघा बा बा बिघा द' बिघा जायगायावहाय जोंथ' ओ बेखौ मानसियाथ' जेरैहाय नांजोबनो हाया नालाय बेखायनो जेनेबा मुलिनि दारै बा केमिकेलनि दारै होबाथाय जों बेखौ माने जोङो जोङो सानसेयावनो जोङो बेखौ जेनेबा मुलि होनानै जों बेखौ माने हाग्राखौ जोङो बुथारनो हागोन आरो।
बे हायोबा बेबायदि होनो नाङा मानो होननानै बुङोबा बेयावथ' औ नंगौ। बेयाव जिब जुनार जेरैहाय हाग्रानि जिब जुनार एम्फौ एनला एबा ना बेफोरबो माने ओ थैयो आरो जेनेबा जेसांहायो एखायनो मानसिया एसे खस्थ' खालामनो नांगौ आरो आंनि साननाय आरो आंनि साननाय आरो बे हायोबा एसे जेनेबा मानसि फैसा लगायनानै औ
उम्म माने दानिया बिदिनो बांसिनानो बेफोरबायदि केमिकेलनि मुलि हासार बाहायनायनि थाखायनो जोंना माने हानि गुनाबो खम जालांनो हम दों नङा होमबा बांसिननिफ्राय औ बांसिननिफ्राय बांसिन मुलि होबावनो गोनां जादों। होमबा बेखौ जुदि जों मोजां खालामनोबा जेसेबां हायो ओ अर्गेनिक ओ हासारफोरखौ बाहायनाया मोजां आरो ना नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ ओ जोङो गोबोर हासार बानायनो हायो खानस्रि हासार बाहायनो हायो। खिन्थु बेफोरनि बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोना आरो। ना मानोना जोंनाव ओ बेफोरबायदि फैया आरो रावबो बानायनोबो थाङा।
अ नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय। दोनजासिगोन नामा नोंथां उनि समावफोरा मोजां रायलायसिगोन।
औ औ जागोन दे होमबा दे।